औ।
अ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों।
अ ओ ओरैनो मा खालामदों नोंथाङा दायो?
आं ओरैनो दङ।
अ माबा ओ नोंथांनाव आं कल खालामनायनि जाहोनानो जाबाय
औ।
ओ नोंथाङा फ्रि ना?
औ आं फ्रि।
ओ दे होनबा आं सोंनोसै आं कल खालामनायनि जाहोनानो जाबाय नोंथांनाव आङो माने ओ जि औवा होननानै नोंथाङा मिथियोना औवाखौ?
औ औ मिथियो।
औवानि सायावनो मोननैसो सोंनो सानदों आरो। जों औवाखौ जेनबा मा मायाव बाहायो औवाया जोंनो मा मा मुलाम्फा दं बेखौ एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथाङा?
औ फोरमायनो हागोन।
दे होनबा।
नंगौ औवा होननानै बुङो ब्ला जों बर' सुबुंफोरनि न'खराव बयनावबो थायो खौनो बुंनांगोन नङा हबा एबा जों गामियारियाव बांसिनानो औवा थायो।
औ
बे औवानिफ्राय जोंहा गोबां मुलाम्फा जायो जोङो बायदि बायदि खालामनो हायो आरो औवानिफ्राय ओ जेरैहाय जोङो औवाखौ गायगोन गायनानै जेब्ला गिदिर देरगोन बारायगोन अब्ला जोङो बे औवानि फ्राय ओ जानो थाखाय मेवाइ औवा मेवायखौ मि थियोना नोंथाङा औ बे औवा मेवाइखौ जोङो मोनजायो आरो बेखौ जोङो गोबावनि थाखाय दोनथुमनानैबो लानो हायो जो जेरै औवा मेव आसार बनायनानै बेखौ माबोरै बनायो होनब्ला जोङो मेवाइ खौ दानबाय दाननानै बिगुरखौ फुनाय जाबाय बिनिफ्राय जोङो फिसा फिसा हाफ्लेनानै बा बायदि रो खोमनि हानानै बेखौहाय जोङो ओ बयाम बा मा दुंग्राफोरावहाय सोना दोननानै औ फेसेवनाय जायो बेखौहाय जोङो बोसोरसे बोसोरनै ओ जि सेनो गोबाव दोनो एसेनो गोखै जागोन। बेबायदि दोनथुमनानै जानो हायो आरो ओमफ्राय बेनिख्रुइ साबसिन मुलाम्फाफोरा जाहैबाय जोङो औवानिफ्राय मा बानायनो हायो। होनना बुङोब्ला जोङो न' बानायनो हायो।
गिबियावनो औ।
दिनावथ' जोंहा इटा ओ बिदिनो सिमेन्ट बायदिसिना गैयामोन नालाय। लाय जोङो औवाखौनो बाहा बाहायनो गोनां जायोमोन।
औ औ।
औवाजोंनो न' लुयोमोन जोङो। आरो बिनि अनगायैबो जो जोङो ओ जेरै संग्राय माइरं जावनो थाखाय सं संग्राय आरो गोबोरखि बायदिसिना बायदिसिना गारनो थाखाय खादा। ना हमनो था खाय सेन। ओ माइ आबाद मावनायावबो बाहायनो थाखाय जेरै मै होनो । ना फोथारनि हाखौ समान खालामनो थाखाय मै बनायनाय आरो बेजों लोगोसेनो जेखाइ ना लानो थाखाय ख खबाइ बेफोरबायदि दि आगजु नांगौ मुवा फोरखौ खौ बांसिनखौनो औवाजों बानायनानै दिहुननानै लानाय जायोमोन आरो बेनिफ्राय ओ जोंहा मोनसे खोथा बुंबोबाय थायो सिगांनि आब बै आबौमोना। हा
औ औ।
दोगो गोदायहाय जाय हौवा मानसियाहाय सान्द्रि जेखाइ खबायाइ बे फोरखौ हेबनो रोङा। बै मानसिखौ हौवा नङा होननानै बुङोमोन आरो दै। नोंथाङा खोनाफेरदों ना?
औ खोनादों आंबो खोनाबोबाय थादों।
बिदिनो जोङो औवाजों उन्दुनो थाखाय बैसांबो बानायनाय जायो। ओमफ्राय आरो साबसिन खोथा होननानै बुङोब्ला जोङो औवाखौ मेसिनाव लां नानै बेखौहाय माखासे बिजाबफोर पेपार फोर बेबायदि दिहुननाय जायो आरो। औ। बेनिफ्राय नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा औवानि सो
औ हागोन नोंथां ओ नोंथाङानोथ' बुंलांबाय गासैबो थिगआनो सैथोआनो। औवायाथ' जेनबा गोबां रोखोमनि दङ नालाय ना? गोबां गोबां गोबां मुं फोर दङ। जेरै औवा गुबै औवा बुर खा ओमफायो बिदि बिदिनो
औवा थेरे
औवा थेरे गोबां दङ औवाया गोबां गोबां जतनि। बेफोरावनो जों औवा बुरखा होनना बुङोब्ला औवा गोदोर गिदिर गिदिर जे नोंथाङा मिथियो ना?
औ।
औ बेखौ जोङो खुन्था खुन्था होननानै बुङोना। जायखौ जों न'आव गायस'नो उम बे औवा गि गोदोरा जाहैबाय खुन्थाफोराव जों खुन्था गायनाय न' लुनाय बेफोराव बाहायनाय जाबाय आरो जा औवानि औवा फिसाफोर औवा गुबै औवा बायदिसिना बेफोरखौ बेरायाव सोलिबाय आरो न'नि बेरा इन्जुराव दानि दिनावथ' जेनेबा गोदोनि दिनाव दानि दिनावसो इथा बायदिसिनानि जों माबा होनो हाबाय वाल होनो हाबाय नालाय गोदोनि दिननियाथ' बे बेफोरबायदि गैयामोन नालाय फरायसालियानो जा माबा मोनसे न'आनो जा न'नि बेरायानो जा गोबावनो जों औवानिनो औवायानो सरजाब जोबनाय होननानै बुंनांगोन आरोना नोंथां आरो ओ बांसिन बुंनो थाङोब्ला बेखौ जा ओ बर'नि बाथौ होननाय मोनसे धोरोम दङ जेनेबा बिसोरबो बे औवाखौनो बाहायो
औ
औ आरो फारसेथिं बुंनो थांब्ला गोलोम बोथोर दा गोलोम बोथोराव गोदोनि दिनाव दानि जुग बेबायदि फेन गैयामोन एसि गैयामोन नङा होनबा नोंथां अब्ला जोङो बै गोदोनि दिनाव बे औवाजों ब'नायो बनायनाय गिसिबखौनो जों जा बारसिबोदि बे गिसिब बानायनानै बारसि सिबोमोन आरो बेबायदि आरो औवायथ' गोबां दङ बिदिनो माइ खायनो थाखाय हुखेन हुखेनबो जोंनो नांगौ जायो
नोंथांनाव आं मोनसे सोंबावनो सानदों?
औ दे
ओ नंगौ जोङो नोंथां बुंनाय बायदि एबा आं बुंनाय बायदि औवाजों गोबां सान थथ्र' हायै आगजुफोर बा खामानिफोर मावनो हायो दा बेबायदिनो औवाजों बानाय नाय मोनसे दामजु एबा दामग्रा बिनि मुं नोंथाङा खोन
बेखौ ओ सिफुंना नोंथां?
औ औ सिफुं
औ।
सिफुं खौ गुबैयै
औ
ओ औवाजों बानायो नंगौ। ओ बेखौ बे सिफुंखौ मा खालामो नोंथाङा मिथिगौ ना?
बेखौथ' जोंबो बां रोजाबगिरि देंखोगिरिफोरा लायो दामो बेनोसै आरो
नोंगौ थारैनो सै थो ओ नोंथाङा सा-सानो नामा औवा गायनानै जोङो गोबां मुलाम्फा मोननो हायो
औ मुलाम्फाथ' जों गोबाव दं गोबां मुलाम्फा दं जेरै जाय बिफांखौ खायफा खायफा बिफांखौ जोन गायनानै मुलाम्फा मोना नाथाय जाय औवाखौ जों गायोबा गोबां मुलाम्फा मोनो।
औ
जेरै होननो थाङोबा जों बेनि ओमफ्राय मेवाइबो मोनबाय औवा मेवाइ जों फिसा फिसा औव ना? बिनिफ्राय मेवाइ औवा मेवाइ। गोरलै बेखौ जोङो जानोबो हाबाय थिनानै फाननोबो हाबाय। गोबां हाबाय आरो बे औवा बि बिनिफ्राय जोङो बिदिनो ओ गोबां मुवा बेसाद बिदिनो बानायबाय संग्राय सानद्रि जेखाइ खबाइ न' न'नि फेर बेरा बिदिनो बानायबाय आरो बेनिफ्राय बुंनो थाङोबा गोदोनि दिनाव बर'फोरा गोदोनियानो जा दानियानो जा गोबां मैगं थाइगं गायनो नङा होमबा न' आबोद मावनो अब्ला बै जा खामानियाव ला नांनाय खिनिखौ लाखांनानै आग्लायनाय औवानि बिजौ जायखौ जों बुङो जेंसि।
औ
औवा जेंसिखौबो जोङो मैगं-थाइगं गायनायाव माने बेखौ होनानै मैगं थाइगंनि बिफांखौ बिजौखौ मानला होनानै बे औवा जेंसिखौ बाहायनाय जायो आरो।
औ
बेबायदि
औ बिदिब्ला जोङो औवानि बागै बुंनानै फोजोबनो हाया
औ नों थाङाव हा
औ दानिया आं नोंथां थांनाव मोनसे सोंनोसै ओ औवाजों बानायनाय ओ मा होनगोन बेखौ जेखाय। ना बे जेखाइखौ मायाव बाहायो?
जेखायखौ होनना बाहायो होनना बुङोब्लाथ' गिबियावथ' ना गुरनायखौनो होननांसिगोन नोंथां।
औ।
गिबियाव ना गुरनाय आरो बेखौ माने दानि दिनाव ओ हारिमु हारिमुवावबो गोबां बाहायनाय नुनो मोनो जों मोसानायाव। मोसानायावबो लानाय नुयो लानानै मोसानाय नुयो। गिबियावथ' आरो बेबाद दिनो ना गुरनायानो मेनलि बिनि माबाया। आरो बे जों लोगोसे जाय बाहायनानै ओ बोराय जानाय जेखाय बा बायनाय जेखाइ खौ बर' आइजोफोरा ओ दाउनो खाथाख' हिसाबैबो बाहायनाय नुनो मोनो आरो। माने दाउआ दाउ बिमाया बिदै दैनो थाखाय
औ माने नोंथांनि बायदिब्ला
औ।
ओ न'खराव गोबांथार दाउ थायोब्ला माने दाउ बिमा फोरनो नांगौ बायदि खाथाख' खवा थोस्लाबै थोस्लाबाबा जोङो ओ बे आइजेंखौबो बाहायनायखौ नुनो मोनोमोन ना?
नुनो मोनो औ।
उम थारैनो नंगौ। नोंथां बुंनायाबो सैथो।
औ।
नोंथाङा औवानि सोमोन्दै आरो माबाफोर बुंबावगोन नामा?
औवानि सोमोन्दै होननो थाङोबाथ' बिदिनो जोबनोनो थांखायानोसै। हामफोनि जिउआवनो जों माने औवाखौनो बाहायबाय थाखायोआनोसै। नोंथां अब्ला जोंना समाबो जाबाय नङासै?
औ।
अब्ला जो जों दिनैनि औवानि बागै सावरायनाय खौ बे ससेयावनो दोनथ'नोसै नामा?
औ औ दे।
गोजोननाय थाबाय दै।
दे गोजोननाय थाबाय।